हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो?
आङो दाथ' ओरैनोसो दङ ओंखाम जाखांनानै मोनानि।
अ बिदिब्ला आङो नोंथांजों दसे सम रायलायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
अ नोंथां मानि सोमोन्दैमोन?
औ जेनबा आथिखालावथ गोबां मबेल बाहायो नङा होमबा औ बे मबेलखौ बाहायनायावहाय जोङो माबायदि हेफाजाब मोनो आरो माबायदि मबेला माबायदि गोहोम खोख्लैदों बिनि स सायावहाय नोंथाङा एसे फोरमायनो होनो हागोन नामा?
औ औ हायो नोंथां मबेलाथ थ जोंनि थाखाय बेराफारसेजों मोजां बेराफारसेजों गाज्रि। खालामदों होन-होनजायो दानि जुगाव।
औ
मानो होनबा जेब्ला नो आंनो फन हरदों हिसाबै बेखौनो बुंनिसां नोङो जेरै आंनाव फन हरदों ओमफाय आं नोंजों लायरायफिननो हादों बेनो जाबाय मानसिनि मोनसे मुलाम्फा जाहैलायबाय। ना जेनेबा नङाबा मा जायोमोन गोदोनि स समावहाय मबेल गैयै थाइमाव जेनबा सासे मानसिखौ गोसोखांदों बा नङाब्ला बे जायगा सि ओ जेनेबा बै जायगासिम नोंनि मानसि गोसोखांनायखौ लोगो हमहैनोब्ला माने गोबां माने हान्थिनानै थांनांगौ जायोमोन ना लो नोंथां। औ नाथाय दा मबाइल दिहुननायनि उनावहाय मा जाखो नों गोसो जाबानो भिडिअ कलिं लारायनो हायो। एबा डाइरेक्ट कल बुनानैबो जोङो लारायहरनो हायो।
औ
औ दा बेनो जाबाय जोंनि मुलाम्फा। आरो बिदिनो माबाफोर सोलोंनो गोसोबा जों आजिखालि मबेलावनो नायनानै सोलोंनो हायो जेरै ओ माबा मोनसे दाउट जादोंबा ओ ख ओ मोनसे सोंलुनि मोनसे फिनायखौ रोङाखैब्ला जोङो मबेइलनि गेजेरजोंनो सार्च खालामनानै माने नायबिजिरनानै जोङो सोलोंनो हायो।
औ
नोंगौना नोंथां?
नोंगौ थारैनो।
औ आरो बिदिनो जेनबा जा-जानायनि बेलायाव जेनेबा माबा मोनसेखौ नों संनो रोङाखैबोला ओ बिदिखौनो नायनानै माने सोलोंनो हायो। जेरै जोंना मा जादोंमोन मोनसे टाइमाव लकडाउन जादोंमोन नङा होमबा? नोंथां लकदाउनाव मानसिफोरा मा खालामामनानै थानो मानो जानानै मा जायामोन मबाइल नायनानै खायसे टाइम पास खालामदोंमोन जेरावबो थांनो हाला नालाय बे टाइमाव मबेल नायनानै टाइम पास खालामदोंमोन सोरबा जाग्रा मुवा बानायदोंमोन रोङैखौबो रोंहोदोंमोन बेफोर गासिबो माने मबेलनि हेफाजाबजों माने जाबोदोंमोन आरो होननानै आं सानो आरो मानसि थैनाय नैबादि गाननाङा नैबदि माबा ओ जानाङा नैबेदि मुलि जा बिदि बायदिसिना खौ जोङो कभिड नाइन्टिनावहाय जोङो हमनो मोननो हादोंमोन आरो माने माने एसे साबधानाव थानो औ साबधानाव थानो हादोंमोन आरो जोङो बेफोरखौनो माने मोनसे से गिदद एगजामपोल हिसाबै बिदिन्थि हिसाबै जोङो बुंनो हायो आरो। मबाइलनि मोनसे बसे मुलाम्फाखौ नाथाय मा जाखो आथिखालनि जुगाव मबाइला गाज्रिबो मारैबाबा माने बांसिनै बुंनो थाङोब्ला उन्दै उन्दै बैसोफोर नि सुबुंफोर ना आथिखालाव मा मा जाखो आजिखालाव हौवाबो हिनजावबो माने ओरैनो थाला। नङा होमबा? नोंथां आथिखालि गाैबो खामानि मावजोबसै फिसाफोरजों टाइम फिस पेन खालामनो उन्दै उन्दै बैसोनि फिसाफोरजों टाइम स्पेन्दड खालामनो माने टाइम मोना मोना जालांबाय गाव गावनि केरियार दानांगौआव। आरो जिउनि थांखिसिम सहैनांगौआव। दा बिदि टाइमाव मा जायो बिमा बिफाया माने बै ओन्दैयाल' माने माने सिरि थाथोंसै दलर थाथोंसै साननानै मा खालामो? उन्दै बैसोनिफ्रायनो मबाइल देखायो दा बेफ फोर देखायनाया बुहुत माने माबा आरोखि खहा गोनां जायो मानो होनबा? मबाइलनि जोंनाय स्क्रिननि जाय लाइट
औ
यो माने मेगन गाज्रि खालामनो हागौ। नङाब्ला मेन्टेलिटि हेल्थ गाज्रि खालामनो हागौ मानो होनबा बे थाइमाव उन्दै बैसोआव गेलेनाय बारनाय खारनायनि मोनसे सम जांनांगौ थाइमाव जानांगौ गेलेनांगौ थाइमाव गेलेनांगौ बाट मा जाखो? मबाइल होनायनि था थाखाय उन्दैफ्रा बेफोरबायदि समजों लोगोसे खारफानो रोङासै। खालि मबाइल मबाइल मबाइल। गेम गेलेनाय एबा माबा मोनसे बुस्थु नायनाय। बेफोरावनो मोनसे टाइमा थांगारगासिनो आरो गावनि ओ जे ओ जेनेबा सम बेसेन गोनां सम। गेलेनांगौ खारनांगौ बारनांगौ बेफोरखौ माने थालांगासिनो बेराफारसेजों बेखायनो बांसिन जोङो नुनो मोनो आजिखालि मेन्टेल हेल्थ गाज्रि गथ' हेन्दिकेप
औ
थाइप माने माने मेगन मोरैबा जानाय।
औ
मेगन उन्दै बैसोआव ससमा गाननांनाय बेफोरखौ माने डाक्टरनाव थांबा जोङो लोगो मोनोना बेफोरनि ओ सलुस ओ माने बेफोरनि माने सोंथिखौ सोङोब्ला डक्टरा बुङो बेफोर गासिबो मबाइलनि थाखाय जाहांबोनो हमदों उन्दै बैसोआव होननानै बुङो आरो। दा बेखायनो माने आं औ नंगौ नोंथां। दा बेखायनो जोबोद दुखु मोनो आरो उन्दै बैसोआव माने बिदि खालामनांगौ होननानै बि बिदि होनोनाङा आरोखि आजिखालि मोनसे उम ओंखारबायना उन्दैफोरनि थाखाय कितस बिदि स्कुल ओंखारबाय। बेबायदियाव होनो हायो आरो आजिखालि बिदि मबाइल होआलाबानो आरोखि। जायफोरा बेबायदि सम थोआ बेफोरबायदि कित स्कुलाव माने होनो हागोन आरोखि।
औ
औ दा नोंथाङाबो माबाफोर मिथियोबा फंनैसो फोरमायना होदो।
थारैनो नोंथां बुंनाय बायदिनो मबाइलाहाय मोजां खामानियाव बाहायबानो मोजां आरो गाज्रियाव बाहायबानो गाज्रि आरो औ मोजां होनोब्ला मोजांनि बिथिङाव गोबां दङ मबाइल बाहायनानै जेनेबा जोङो औ मोजां फारसे दावगालांनो हायो जेरैहाय
औ।
नोंथां बुंनाय बदिनो गोदोनि समावहाय जोङो सोरबा सुबुंखौ लोगो हमनो गोनांबा जोङो बे
औ।
खौ लोगो हमगोन बेनि न'सिम गामिसिम नागिरनानै थांथारनो गोनां जायो आरो जेनेबा न'खराव सोरबा सुबुंफोर थैबाय बा माबा मोनसे जाब्रबथाय जाबाय औ बे समावहाय जोङो मबाइल गैयि समाव मिथिनो मोनामोन नाथाय आथिखालाव मबाइलनि हेफाजाबाव जोङो लोगो लोगो खौरांबो हरनो हाबाय। आरो खौरां हरनायजों लोगोसे वाट्सपनि गेजेरजों बायदिसिना सावगारिफोर
फैस्लाबनो हायाबा सावगारि जोङो खेबनानैबो हरनो हाबाय।
औ बेखौबो हरनो हाबाय बिनिफ्राय सोर एखौबा नायनो लुगैदोंबा भिडिअ' कल खालामनो हाबाय आरो सोरनोबा जेनेबा गोनांथार डकुमेन्टसफोर नांगौ जादोंब्ला बेखौबो जोङो ववाट्सएपनि गेजेरजों हरनो हाबाय औ बायदिसिना गोबां मुलाम्फा दं आरो मबाइलनि जोहैहाय आरो बि बिदिनो नोंथां बुंनाय बाददिनो जोङो मबाइलाव गोबां इउटुब बेफोराव एक्सपार्टफोर मोननो हायो जेन'बा जोङो अबेबा मोनसे आयदाखौ रोङाखै जेन'बा सानखान्थि जग्राफियानो होन बेवहाय गोबां मोजां मोजां मोजां टिचारफोरनि फोरोंनाय थायो जोङो बेखौ माने नायनानै सोलोंनो हायो आरो आरो बेनि अनगायैबो गावनि रोंगौथिफोर संनाय खावनायानो होन बा बहाबा बेरायनायानो होन जों मबाइलनि गेजेरजोंहाय औ दिन्थिनानै जोङो
औ।
रांबो आरजिनो हायो आरो
आजखाल
औ बेनिफ्राय मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो बबेहाय दैबाना जादों बबेहाय माइ एक्सिडेन्ट जादों बबेहाय अर खामदों बबेयाव बांग्रिं मावदों बेफोरखौबो जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो औ
उम
बेफोरखौ मोनथिनो हायो आरो बेनिफ्राय आरो जोङो जेनेबा बायदिसिना बेमार आजार जादोंबाबो जोङो गाइड लानो हायो माबे बेमाराव माबायदि जानांगौ माबायदि
सिगां सिगां नङाबा डक्टरखौ माने थांबाय थाबाबो लोगो मोनैनि सिगां माने अबे मुलिखौ जाग्रोबा गावनि देहाखौ खौ थिग खालामग्रोनो हायो बेखौ मोनसे साजेस् खालामनो हायो आरो।
औ बेफोरखौबो सोलोंनो हायो आरो बेजों लोगोसेनो बबे जायगाया बबेथिं बबे लामाया बबेथिं बेखौ जों मबाइलनि गेजेरजोंनो मेपजों नायनो हायो बा बेरायनो हायो आरो सोरनोबा इमारजेन्सि रांफोर हरनो गोनां बा रां आजावनो गोनांबाबो जों बेखौ थांलायनानै हैनो गोनां जाया
औ औ नों
मबाइलनि गुगोल पेनि गेजेरजोंनो फन पेनि गेजेरजों बे हरलायनो हायो
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो गाज्रि बिथिङाव होनोब्ला बेनोसै नोंथां बुंनाय बायदिनो बयबो बेस्थ' जाबाय जोङो खायसे बिमा बिफाफ्रा उन्दैनिफ्रायनो मबाइल हेगारना होयो
औ नंगौ नोंथां।
मबाइल जाय समाव माने गेलेनांगौमोन खारनांगौ बारनांगौमोन फरायनांगौमोन बे समावहाय मबाइलजोंनो थानानै औ मबाइलजों कानेकसन जानानै बिसोरनि माने गोरलै मेलेमाहाय
औ सानस' हायै मोनसे जायगायाव थाङो औ मोजां जायो गाज्रि फैयो औ
खौबो
नायफ्लाङो आरो जों मोनसे उम बेनो जाहैबाय गाज्रि बुस्थुखौल' बांसिन माने नोजोर होयो जोंनि मेगना उम
होमबा जोंना समाबो जाबाय नामा नोंथां?
थ' नोंथां औ नोंथांजों रायलनानै जोबोद मोजां मोनबाय
औ बिदिबा उनाव मालाबा सावरायलायफिनसिगोन नामा?
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय दे।
औ